ओ हेलौ नोंथां
ओ नोंथां
बाहा दं नोंथां
दङो नोंथां नै न'आवनो दं जिरायनानै दंगासिनो दं आं दा
ओरैनो दङ ना
औ ओरैनो दं नोंथाङालाय माथो खालामगासिनो दं
आंबो नै नोंथां एसे दंफां सायाव जिरा दङ
अ सानजौफुनि जाखांबायना नोंथां
जाखांबाय नोंथां जाखांबाय
ओ ओ ओ दा जों मा मा टपिकनि सायाव रायलायनो सानदों नोंथां
ए ए नोंथां ओ जोंथ नुयो आथिखालाव गोबां सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव नङा होमबा ओ गोबां सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जेरै गोबां लाइमोनफोरा गोबां लाइमोनफोरा माने बेखार जानानै दं आरो जेराव खामानि गैजायै जानानै दङ
औ औ औ औ बे
सुबुंफोरा जिउआव जोङो माब्रैहाय मा मावनानै जोङो थांनानै थागोन जिउआवथ जोंनो माबा मोनसे खामानि नांगोन जेराव जोङो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो नङा होमबा
औ हायो नोंथां हायो
औ जोंहा थ साख्रि बाख्रि दा मोननायनि खोब खाबुआ खम
औ औ नोंगौ नोंथां
गैया नङा होमबा
औ औ
गोजौ सोलोंथाइ लानो हायासै बा मोजां फरायनो हायासै दा बिथांमोना मा मावनानै गावनि जिउखौ दैदेननो लांनो हागोन होननानै नोंथाङा सानो फोरमायनो हागोन ना
औ औ नोंथां दाथ जोंहा जोंनियाव सुबुं अनजिमानो गोबां बांनो बांलांबाय माने जोंहा गोरोंनिसाय गोरों सुबुङा सुबुंनि अनजिमायाबो जोंहा बांलांबाय। जोंहा मोनसे जोङो सा-साख्रिनि थाखाय माने मो-मोनसे फिलप पस्ट ओंखारबाय जोंहा उम हाजार जों पास हाजार दस हाजार जों मोनसे मोनसे पस्टनि थाखाय जों बेफोरबायदि मोनसे एप्लाइ खालामनायखौ नुनो मोनो। लाख लाख पस्टआनो गैया दस जोन बिस जोंल बेयाव जों लाख लाख मानसिजों एफ प्लाइ खालामगोन। बेव होमब्ला सोर सासेया मोनजेनगोन नङा होमब्ला? सोर सासे सेयाबो साख्रिखौ मोनगोन बेयाव माने जोङो रोंनायनिसाय रोंनाय रोंनाय रोंनाय मानसिआसो मोनलांगोन मोन। ने बेयाव।
औ नंगौ।
दा जाय गोरोंनिसाय गोरोंनिसाय गोरों गोरों गोरों जाय मानसिया टपार बे मानसि यासो माने आथि खालाव साख्रिखौ मोनो माने। नङा होमब्ला? दा कम्पिटिसना गोबां बांलांनो हमबाय होनबा दा
औ नंगौ।
गोदोनि र' खम नोंला गोदो माने साख्रि मावनो थाखाय साख्रि मावनो थाखाय जासि ना फैयोमोन गोदोनि दिनाव फौजि साख्रि आरमि साख्रिफोरखौ मावनो थाखाय माने गोदो न'खर न'खर ओ नागिरनो मानसि फैयोमोन आबै आबौ मोनखो बिसोर माने गिनानै थाङामोनसोनो गोदोनि दिनाव दानि दिनाव नायोब्लाथाय मा साख्रिखौ जों जेसेबां थैहाब थांहाब जुजियो मान सिया सासे मोनसे साख्रि लानो थाखाय दिन रात कस थ' खालामनानै मेहेनेट खालामनानै खारनानै बारनानै जुजिना नै लेखा फरायनानै मानानै थेवब्लाबोसो खायसे मानसिया मोननो थाङा
औ ।
नङा होमब्ला? बेखायनो जों दा
दाथ' मोन दाथ' बे गेम मोनला नङा होमबा? दा जायफोर मोना, बिथांमोना मा मावनानै जानांगौ नोंनि बायदिबा?
अ बैफोर मोनिफोरा जा बेे साख्रिखौल' जेबो माथा मारियाल'सिनो।
उम साख्रिखौ मारसा मारि। थेवब्लाबो बिजों साख्रिखौल' लानानै जों माने ला। थारगोन बे नोंङा। बेफोरबायदि साननानै जाहाथे सोलिनानै थाया, जे साख्रि मोनाब्लाथाय नोंनि जिबना गैला हंख' नोंनि जिवा माने। गैला होननानै माने साननानै लाना माने जिउआ बरबाद जाबाय बेफोरबायदि होननानै सानना लानानै थाना माने। दानि जुगावनि मानसिफोरा सुबुंफोरानो सेंग्राफोरा आथि खालाव खामानि गैया होननानै माने। नों बेलेग खामानिखौबो नोङो मावनानै माने संसारखौ माने सोलिलांनो हायो। दावगालांनो हायो, नोङा होमब्ला? माने सा ख्रिजोंल' जिउवा सलिया माने।
औ।
दानि दिनावथ' साख फोरखौ मोनला, बेखौ माने बोरैबा नों फाग्यवाव दंबा मोननो हागौ नाथाय। मोनानो दे गोबाङानो बारा एसे मोनबांला नालाय। माने गोबां मानसि यानो बेखार थानो गोनां जायो। बेखायनो जोङो साख्रिखौल' बारा एसे माथा मारि नाङा। जोङो बेलेग निजाहाय माने आखाइायाव खामानि लानाया मोजां आरो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों।
औ।
दा नोंथां मा मा खामानि जोङो मावनो हागोन आरो सासे मानसिया? ओ जेरैहाय जोङो नङा होमबा जोङो मैगं थाइगं फाननानै, बा दखान गला होनानै, बा बबेबा सगाव जोङो दाउ गोदानानै अमा गोदानानै बेफोरबायदि थानानै थांनानै थानो हायो नामा नोंथां?
औ हायो नोंथां जोंहा साख्रि होनबाथाय माने बेयाव माबा थाया बेलेगनि माबायावसो थानांगो माने बिजनेस होनबाथाय निजेनि खामानि होनबाथाय माने नों गोसो बादि जिरायनो हागोन। गोसोबादि माबानो हागोन थानो हागोन। बेफोरबादि आरो माने।
औ।
गार न'आवनो थानो मोनगोन। जोङो बेखौ जोङो नागिर ना लानांगो माने खामानिखौ। जोंनि सेंग्राफोर माने गोबाङानो आरो नुदों खायसे खायसे ओ आथिखालाव दाउ फाराम खुलिनाय आरो बिदिनो गोबां अमा फाराम खुलिनाय नङा होमब्ला? ना फिसिनाय इफोरनि साइफाफोरखौबो माने गोबाङानो मावदो आरो।
औ।
बेखार होनना थायाखै आरो आथिखालाव नै दा नै बे बिजने ओ खामानि मावनो होनब्लाथाय दा नै दैज्लां बोथोर फैदोंना नोंथां बे फोरावबो आरो गोबां खामानि जा ओंखारो नङा होनबा गोसो औ आबाद मावनोबा हायो आरो लोगोसे आबादखौथ' बारा एसे मावाबाबो बे आरो नों हालौनो थाखाय जों ट्रेक्टरफोर लाबोननो हायो नङा होमब्ला? बिदिनो बायदिसिना जोंनिफ्राय माने लाबा जोंनियाव माने फैसाबो बारायसे गैबा नालाय होनोबो नागिरा नालाय। जोंनो बिजनेस मावनो थाखाय जोंनो सेंग्राफोरनो माने खायसे न' खरफोरा माने होआ ना आरो नोंङा होमब्ला जोंङो गुबुन जाथिफोर नायबाथाय बिसोरो एगारनायो माने बिजनेस मावनो थाखाय नङा होमब्ला?
अ नंगौ ओ ओ दा आथिखालाव जोङो सेंग्राफोरखौ
औ औ
गोबां सुबुंफोरखौ जोङो माने मिस्थ्रि बा न' लुनाय बा बबेबा दालां लुनाय बिदिनो कनस्ट्राकसननि खामानियाव गोबां खामानि ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा बैफोर खामानि बेफोरखौबो खामानि मावनानै जानो हायो नामा मानसिया?
औ हायो नोंथां हायो। बेफोर खामानिखौ मावनानै मा सिया जानो हायो। आजिकालि ओ दा आथिखालाव माने सासे मिस्ट्रिनि हाइ जिरानि दामा स्निजौ सेे रोजा दाइनजौ बेफोरबायदि आरो माने नोङा होमब्ला? सासे लेबार बा बाजौ ब्रैजौ बेफोरबायदिनि गेजेराव थायो नोङा होमब्ला?
औ नंगौ
खामानि मावनानैबो जों गोबां माबानो हायो आरोना सोलिनानै जानो हायो। नोङा होमब्ला उनाव जोङो साख्रि मोनब्लाथ' साख्रि मोनबाय साख्रि मोनाबाथाय जोङो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मावनानै जाखानांगोन नङा होमब्ला साख्रि मोना होननानै नोङो जना थाबाय थाबाथ' जानाय नोङा ना
औ
जुगानो गैला साख्रिनि जोंहा दा नै पस्तानो गैलाब्ला आं ओंखारलाब्ला सुबुं अनजिमानि मान बांबाय गोरोंनिसाय गोरों मानसि नांगौ जाबाय त'फारनिसाय त' फरारमानसि बोसासो सायख'जानाय जाबाय नङा होमब्ला दा मार्क आजिखालिनि दिनाव आरो मार्क फोरा आथिखालाव मार्कफोरखौ जोंनो बुजा बुजा नांगौ।
औ
नोङा होमब्ला
नंगौ नोंथां नंगौ
खम मार्कफोरजों जों बेयाव जेबो मुलाम्फा गैया।
औ
मोजाङै फरायनो हानांगोन बेजों मोजाङै फरायनो हानायजों लोगोसे खारनो बारनो हानांगोन।
औ नंगौ
बेफोरबायदि मानसिफोरासो दा आथिखालाव साख्रिखौ मोनगासिनो दं।
औ जोङो थिग बेबायदिनो औ गेलेनायफ्रावबो गोसो होनांगोन नंङा होमबा नोंथां
औ गेलेनायखौथ' जों आथिखालाव जोंनो नां थारथारगौ जों गेलेन
जानो हादों नङा होमबा
औ जोहा गेलेनायनि गेजेरजों जों गोबां मानसिफोरा जाफुंसार जानो हादों नंङा होमबा
औ
खम खम बैसोआवनो जा गेलेनायनि गेजेरजों गोबां मानसि दिनै जाफुंसार जालांनो हादों जोंनि आथिखालाव माने सोलिबाय थानाय नै जों क्रिकेट खेलाफोरावबो जों नुनो मोनदों नोंङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
फोराव जों नुनो मोनाखै ओ नुनो मोनदों ना नोंथां बेयो खम बैसोनि जिदो जिद' ना जिद' बोसोरनि जिद' बोसोरनि सासे जों ना बुंथ'ला जों बे बे हि सासे स्कुलाव उन्दै गथ' जेनै एसेबां नाम मोननो हादों नङा होमबा मुंदां खादान दा बेनि जिउआ बेसेबां माबा जाखाबाय नङा होमब्ला इ उन्दै बैसोआवनो बे जिद'नो जि बेसे बैसोमोन जिद'
औ जिबाना जिद' औ
औ ओ जि जिद' बैसोमोन बैसोनि गथ'आनो दा बियो गै जाखाबाय दा बेयो इण्डियान टीमाव दासो आरो मोनगोन इयो सिट आरो दायरेख नुवाखै बेसेबांनो गेलेनायनि गेजेरजोंनो बैसोआनो जायाखै दासो उन्दै गथ'सायानो दा बेसेबां दावखो लांनो हादों
औ औ
बेसेबां दा बिया रां रुफा बेसेबां गारि मथर दा उन्दै बैसोआवनो लानो हानाय जाबाय बियो
औ नोंथां औ बिदिबा जों दोनथ'लायनोसै नामा जों
औ दे
मालाबा सावरायफिनसै नोंथां
दे
दे दे औ गोजोननाय थाबाय